हेल होनदां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों औ औ बेरायनायनि बागै रायलायनोसै ना?
बेरायनाय
औ नों सोंनो ना आं सोंनांगो?
ओं सोंजाग
औ नोंथाङा मा मा जागा गिदिंखो आगोलाव?
आगोलावथ बेरायनोथ मोजां मोनखायो आं बिदि इनिफ्राय बेफोरबायदि एसेबां गोजान जायगा आंबो थां फेराखै बे आंनि खाद खाथि खालायावनो जेनेबा मेघालय शिलं बेनिफ्राय बेखिजा नागालेण्ड बेफोरबायदि जायगायावनो बेरायबाय आरो बांसिन शीलंआवनो बेरायनाय जायो आरो खाथिफ्रामबो नालाय आरो गोबां जायगाबो दङ ना नालाय बेफोरबायदि
ओरैनो बेसेसो गोजानसो थांखो ओरैनो हाइस गोजाना
हाइस गोजानाथ बिदि थांबाय बेफोरबाय दा थांबायानो बुंनो थाङोब्ला पान्जाब गाहाम नै थांबाय आरो बुङोबालाय इनि ओमफ्राय बिदि खेबसे माने बेरायबाय बेरायनो थाखायबा जेनेबा खाथि खालायावनो बांसिन बेरायनाय जायो आरो। नोंथाङालाय?
आंबो सिलंल'सो थांबाय गोजानाव बेनि गोजानाव थांफेराखै सिलंनि बाहेरा।
औ ओमफ्राय नोंथाङा सिलंआव औ ओमफाय सिलंआव थांना माबायदि मोनखो नोंथाङा?
थांनानै जोबोर मोजां मोनदों गुसु जायो आरो जोंनियाव जेरै दा गरम जायो इजों गुसुयैनो थाबाय थायो बोथोरा। बेसोरना औ। नोंथाङा माबेसा मोननाय बेरायनाय बेजों?
आंबो मोजांखोनो मोनदो। मानोना गुसु जायो बिस दुनिया बेनिफ्राय आरो नायनो थाखायबो जाय दा समायना थायो आरोना बिदि हाजो से सेर-सेर थान्दा जायगा आरो बिसोरनि फाहारफोराबो एसे आलदा जायो आरो पार
बेनिफ्राय आरो जेनेबा बेरायनोथ' जों थांखायोआनो। माबा मोनसे जायगाखौ नायनो थाखाय थेवब्लाबो बेवहाय लामाजों थांनायावनो समायना समायना नुथाय नुलाङो बेखौबो जोबोद आं माने ओ बेखौ नायनानैबो गोजोननाय मोनो आरो।
औ आरो फट' लानो जोबोर मोजां जायोना बे जायगायाव?
औ जायो मो बोथोराबो मोजां जायो नालाय। फट'फोराबो मोजां मोजां उथियो आरो नङा होमबा? बिदि जायो।
आरो बेरायनो थांबावगो ना नोंथाङा?
आरो बेरायनोथ' ओ दासान्दैथ' बिदि गैथ'वा बुंनो थाङोब्ला नाथाय आङो बेरायनोथ' मोजां मोनो नालाय ओ माने प्लेनिङा दङ आरो बेरायगोननि प्लेनिङा दङ नाथ नाथाय दा एसेबां माने थि जायाखै महा थांगोन महा थाङा बिदि आरो ओमफाय नोंथाङा ओ दङ नामा माबाफोर प्लेनिं?
दा गैथवा जायखिजाया थांगोन साननैसो थानानै मयाव थांनाय जायो डिसाइद खामथवाखै मोजां जायगा नायनानै थांगोन आरो
बादि बेरायनो मोजां मोनो जेनेबा लोगोफोरजों ना हारसिङै ओ? माबादि बेरायनो मोजां मोनो फोरमायजागोन
बिदिनो लोगोफोरजों बेरायनानै मोजां मोनो जोबोद इन्जय खालामनो हायो लोगोफोरजों बिनि थाखायलाय जायो आरो बेराय लोगोफोरजों थांगोन
खायफाबा बिदि ओ हारसिङैबो बेरायग्रा दानि जुगाव गोबां मानसिफोरबो दङ' नालाय बेनो आरो औ इनि ओमफ्राय जोंफोरा बेरायनो थांबा बिदि जायोना ओ जेनेबा जों बेरायनो थाखाय बिदि थिग खामो ओमफ्राय लोगोफोरा सोरबा थांनो हाया सोरहाबा फैसा गैया बिदि गोबां ओ माने मा बुंगोन बेखौ असुबिदा जायो ने?
बिदिबो जायो उम
औ।
उमफ्राय नोंथाङा बेरायोब्ला थाय माबायदि जायगायाव थांनो मोजां मोनो मोने माबायदि जायगाखौ नायनो बेरायनो मोजां मोनो?
औ आं बांसिनानो वाटारपल थानायखौ मोजां मोनो बांसिन वाटारपलाव आरो दुगैनो मोजां मोनो आरो बेफोरबादि थानाय जायगायाव थांनो लुगैयो आरो आं।
मोजां
ओम ओम नोंथाङा
आंबो आंबो मोजां मोनो वाटार फलखौबो बेनिफ्राय आरो बांसिन मोजां मोनो होनबा बेनो आङो हाजो फाहार सेर सेर गिदिंनो मोजां मोनोआरो दंफां लाइफां ओबुरजा थानाय बेफोरबायदि एसे जेनेबा हा बाब बारि बायदियाव साबसिन मोनोआरो आङो मो
औ। औ
बेनिफ्राय आरो माबा मोनसे सोंबावनोसै नोंथांखौनो बेरायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ जेनेबा बेरायनो थाङोब्ला माबायदियै थाङो बैहाय जेनेबा आ बेवहाय बेरायनो थांनाय समाव मा बुंगोन ओ खै बेस बां दिनफोरनि थाखाय थाङो?
उम जोंथ' दा बेरनो थांबा कारजों थाङो बांसिन लोगोफोरजों जयै ओमफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै थाङो आरो।
बाव थांनायाव ओ मेक्सिमाम सासेयाव फाइभ केसो नांगौ जायो आरो खाथि खालाबा एसे शिलंफोरबा।
उम
औ
नंगौ जायो बेरायबा ज नो फैसा नांगौ जायो बेनिफ्राय आरो औ बेफोरबायदि जोंहा इमारजेन्सिबो ज बिनि थाखाय थाखानोबो नांगौ मालाबा समाव। उम
खिसुमान जागायाव आरा जोबोर रिक स जायो। मोजाङै थांनो गोनां जायो आरो।
ओमफाय नोंथाङा जेनेबा जाय जायगायाव बेरायनो थांदों बे जायगाफोरनि सोमोन्दै मा सोलोङो जेनेबा मा नोजोर होयो बांसिन? बेनि सोमोन्दै एसे फोरमाय जागोन।
जायगा बेरायनो थांबा बिदिनो थानाय जानाय बेफोरफोरखौ नोजोर होयो आरो बिदिनो माबायसा थायो मानसिफोरा माबायसा न' लुयो न'फोरखौबो नायबोयो आरो। बेखौ नोजोर होनाय जायो बांसिन।
औ थारैनो आंबो बिदिनो आंबो बि दिनो बेरायनो थाङोब्ला ओ नायनाय जायो आरो मा सोलियो बिथांमोननि जायगायाव बिथांमोननि गाननाय खसाब फोरा आरो बिथांमोननि न' फोरा आरो ना बेनिफ्राय जोङो बिस बिनियाव माबा मोनसे गोदान जानायफोर मोनोब्ला आरो ना आं माने जानो मोजां आं मोनो नालाय गोदान गोदान जिनिसफोर बेनिफ्राय मा गोदान दङ बेखौ नायो आरो आं माबा मोनसे गोदान जानाय बिसोरनि जायगानि दङ नामा। अब्ला बेखौ ओ माने साखिना नायनो बा बिदि जानो आं नाजायो आरो इनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो बिथांमोननि ओ जायगायाथ थाहैखाबाय जायगा बेरायनो थांदों नालाय लोगोसे बिथांमोननि ओ थानाय जानाय जानाय लोंनाय ओ बिथांमोननि न' बिथां बिथांमोननि जाबो जोङो नुफेराखै बेफोरखौ नोजोर होनाय जायो आरो बेनोसै। खोनादोंना? हेलौ खोनायासै नोंथां नेटवर्कखौ चेक खालामलाय। हेलौ